अ हेल नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायखौ जाासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांजों आं जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गोदोनिफ्रायनो माबोरै दानाय जादोंमोन
औ
औ नोंथां
गोदोनि दिनावहाय जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो हौवा फोर हौवाफोरहा गामसा जेरैहाय
नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदिनो हिनजावफोराबो जेरै दखना बै फोरखौहाय जों दानो थाखाय गिबियाव गोदोनि दिनावहाय आबै आबैमोननि दिनाव फिथोबनिफ्राय थावख्रिनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै गिबियाव बै खुन्दुखौ साना लाग्रोनाय जायो।
नंगौ नंगौ।
औ बेनिफ्राय बै खुन्दुंखौहाय जों गिबियावनो गा-गा-गाबहोनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय बायदिसिना गोथां मुवा बेसादफोरखौ देग्लिनानै बेनिफ्राय औ रोसि दिहुनानै गाब होनानै लाग्रोनाय जायो औ बैनि उनावहाय बै खुन्दुंखौ सो-सोंनानै लाग्रोनाय जायो सोंनानै बेनि बेनि उनाव बेखौ थुननानै लानाय जायो।
औ औ नोंथां।
औ। बेखौ थुनखांनायनि उनाव बेफोरबादिनो
औ नोंथां औ
आं बारा मिथिया नोंथां नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायना होनायसाय
औ नोंगौ नोंथां
औ
गोदोनि समाव जोंनि आबौ आबै आजौ आजैमोना
औ
बिदिनो इन्दि सि इन्दि एम्फौनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै थामहिनबा गोदोनि दिनाव आबौ आबैमोना इन्दि इन्दि रो खोमनि मोनसे एम्फौ फिसियोमोन बे एम्फौनिफ्राय जोङो मोनसे रोखोमनि फिथोब मोनो बे फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं थुननानै थावख्रियाव खुन्दुं लुनानै जोङो खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ दानाय जायो जेरै आर'ननाइ इन्दि सि बेफोरबादि सिफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो लोगोसेनो जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय गाननाय जोमनाय होनब्ला जोंङा हिनजावफोरनि बेलायाव दख'ना फास्रा आरो लोगोसेनो आर'ननाइ आरो हौवाफोरनि बिलायाव जोंहा गामसा ओमफाय बेबादिनो जोंङा गस्ला लोगोसे जोंङा हारिमायारि जोंनि आर'नायाबो थाफायो आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा इसे जोंनि हारिनि सिगांनिफ्रायनो सो सोलिबोनाय जि जोमनि बागै इसे बुंनो हागोन नामा
औ हाथाराब्लाबो एसे सुंद'यै बुंनो नाजानोसै नोंथां
ह नोंथां दे बुं
आ जोंनि दासान्दि आथिखालाव सोलिबाय थानाय आथिखाल माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जों गामसा नोंथाङा ज जे बुंलांखाबाय आर'ननाइ फास्रा दख'ना औ बैफोरनो जोंनि गुबै बर'नि ब-ओ जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ-अ आथिखालावहाय नोंथांमोनहा गाननाय जोम ओन नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बानायनाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोनना
जोंनि ओनसोलाव दायो हिसानसालियाव खुन्दुं सोंनानै थावख्रि लुनानै जोङो दख'ना गामसा लोगोसेनो गोबां रोखोमनि सा साखानानै लाग्रा जि जोमफोरखौ दानाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो ओरैनो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबनानै गाननाय जायो जेरै आर'ननाइ गोदान गोदान मुगादफोरनि ओंखारनाय दख'ना बेफोरखौ जोङो बाजारनिफाय लाबनानै गाननाय जाया आरो नोंथां
औ जायो नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव।
औ औ।
माबादि गाननाय जोमनायखौ सोलायदों आरो माबादि नि। फ्राय माबोरै गाननाय जायो दा।
औ नोंथां। जों जोंनि साखाथि खाथि खाला ओनसोलावहाय। गोदोनि आबै आबौमोननि। समनि बायदि बांसिन सुबुंङानो जि सुबुंनि न'खराव हिसानसालि नुनो मोनला नोंथां। बांसिन सु बुंङानो थाखोद लुनायखौ गारबाय जि सोंनो रो रोङै जाबाय। मानो होनोब्ला जोंनि आथिखाल गोदान मुगायाव जोंनि जे सग गवा गलाफोराव बायनानैनो मोन मोननाय जाखायो नालाय बैनिखायनो। औ आथिखालनि सुबुंफोरा। बैफोर खामानिफोराव गोसो गोसो होला नोंथां। जोंनि खाथि खाला। खाथि खाला ओनसोलावहाय जों गंसेबो हिसानसालि बैफोरबादि। नुनो मोनला नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
गो-गोदोनि। बायदि जोंनि ओनसोलावहाय बैफोरबादि हिसानसालि गैला आरो बांसिन सुबुंङानो बैफोर खामानिखौ रोंङै जालांबाय। मानो होनोब्ला आथिखालाव। आथिखालाव फैसानि फैसानि अभाब गैला नालाय बैनिखायनो। बांसिन सुबुंङानो गलाफोराव बा सकफोराव। गामसा बा द-दख'ना बा आर'नाइ फास्रा बैफोर बायदि गासै। जोरै मुवाफोरखौ बायनानै मोनजोबखायो नालाय बेनिखायनो। आथिखालनि सुबुंफोरा बांसिनानो सि दानो रोंङै जाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां औ नोंगौ।
औ नोंथांमोनहाबो न'खरावहाय आथिखालाव। मा मा सि सि दायोबा एबा खाथि खालाओ खाथि खालाओ गलायावहा माबा मा मा नि सि मोनो नोंथांङा एसे फोरमायना हागोनना नोंथां।
औ नोंथां आथिखालाव जोंनि न'खरफोरावथ' एसेबां गोदोनि बादि हिसानसालि गैलिया दायो बे थावख्रि लुनायबो बारा जोंङो नुनो मोनलिया जोंङो खुन्दुंफोरखौबो बाजारनिफ्राय बायनानै बा गलानिफाय बायनानैसो जोंङो न'आव लाबोनानै हिसान सालियाव खुन्दुं थुननानैसो जोंङो हिसान सालियाव जिफोरखौ सिफोरखौ दानाय जायो।
औ नोंगौ थारैनो।
खाथि खाला गलाफ्राव जोंङो दाबो सि जोंङो आखाइजों दायाब्लाबो जोंङो मिसिंजों दानाय गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आरननाइ आरो लोगोसेनो हौवाफोरा गाननाय आर'नाइनि कर्ड थु बेफोरखौ जोंङो खाथिनि गलाफोराव मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
नोंगौ
नोंथांमोनहा औ नोंथां बुंनायसाय?
बिदिब्ला नोंथांमोननि नोंथांङा मोनथिनाय
औ
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे गोजां बोथोराव गाननाय
औ
गानग्रा जोमग्रानि मुंफोर बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
जों गोदो गोदायनिफ्रायनो होननानै बुंङोब्ला जेरैहाय खुन्दुं खुन्दुंजोंनो लुनाय सुइटार जेकेद औ जेरैहाय जोमग्रा फास्रा बैफोरनि अनगायै आं गुबुन गुबुन जेबोखौनो मिथिया होनजायो नोंथां नोंथाङा औ। नोंथाङा जुदि मिनथिगौब्ला नोंथाङा एसे फारि फारि खोन्थालांनो हागोन ना?
औ नोंथां औ। जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जितु इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो खुन्दुं लुनाय बे इन्दि एम्फौनिफ्राय जों खुुन दुं लुनायनिफ्राय जोङो इन्दि सि होननाय मुंनि मोनसे गुदुं गुदुं खालामग्रा रोखोमसे सि दानाय जायो। बे जिनिफ्राय जोङो गोजांनायनिफ्राय बारग'नो हायो। आरो लोगोसेनो जोङो गोबां रोखोमनि फास्रा आरो गोबां रोखोमनि जोङो इन्दि खुन्दुंजों दिहु हुननाय कर्डफोर जोङो बेनिफ्राय जोङो गोजां बोथोराव गोजांनायनिफ्राय बारग'नो हायो आरो नोंथां।
औ हायो नोंथां। बैफोरनि अनगायैबो नोंथाङा गोदोनि दिनावहाय मा मा सि बाहायोमोन नोंथाङा एसे खोन्थाबावनो हागोन ना?
औ नोंथां दानिसो बुंलांनाय जितु इन्दि सि लोगोसेनो आंथ' बारा एसे मिथिजोबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव आं मोन थिबोनाय सिफोरा बेफोरनो गोजा ओ फास्रा इन्दिनि फास्रा लोगोसे इन्दि सि आरो इदिनो हौवाब्रा हिन्जावफोरा गानग्रा इन्दिनि कर्ड बेफोरनो आरो नोंथां।
होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन।
ह' नोंथां।
औ नोंथांजों आं गोदोनि गोदोनिफ्रा दासिम आथिखालसिम सोलिबाय थानाय गानग्रा जोमग्राफोर मारै माबोरैहाय बानायनाय जायो बा माबोरै दिहुननाय जायो बै फोरनि बागै नोंथांनिसिम मिथियै खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा फोरमायना आंखौ मि नि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां आंनिफ्रायबो।
औ औ।
औ नोंथां औ दे दोनथ'नोसै दे।